नोंथांनाव आङो एसे सोंलु सोंनो खल खालामनाय जादों
खोनायाखै
नोंथांनाव आं मोनसे सोंलुं सोंनो सानदों
औ बुं
दावबायनायखौ नों नोंनि जिउआव गोनां होननानै सानो नामा
औ दाउबायनाय थ' मानसिनि जिउआव जोबोद गोनां दाउबा बा जों दावबायनायनि गेजेरजों
उ
दावबायनायजों जोङो गावनि गोसोफोरखौबो गोजोननाय लानो हायो लोगोसे दावबायनायनि गेजेरजों जों जा जायगायाव दावबायहैगोन बे जायगानि सोमोनदै जोङो बिनि बारहावा बे थासारि बेजों बिनि समायना बे जायगायाव मा मा बिथिं दङ माबायदि माबायदि रोखोमनि बेयाव थासारिया जायो बिनि बारहावाजों लोगोसे गोबां बिथिंनि जों माखासे नलेजफोर बा गियान मोननो हायो
औ
नोंसना आंथ' उन्दैनिफ्राय लानानै दासिम बारा गोबां जायगायावबो दावबायफेरनाय जायाखै ओरैनो खाथि खाला बिदिनो औ ओ लावखार ओंखाम जाग्रा जायगा लोगोसेनो जोंनिनो नोगोरमा गुवाहाटि नोगोरमायाव थानाय मा जे टेमपोल जों लोगोसे बिदिनो मिउजियामफोर बेफोराव दावबायनायनि गेजेरजों जों माखासे नलेज मोननो हायो जेनबा बे जायगानि थासारिनि सोमोनदै बारहावानि सोमोनदै ए जों बिनि समायना नुथाय बायदि बिथिंफोरखौ जों मिथिनो मोननो हायो बेनि गेजेर जोंथ' लोगो लोगोफोरजों लोगोसे जेनेबा न'खरनि मानसिफोरजों दावबायनाय जायो बेबायदि दावबायनायाव जोङो जोननाय मोननो हायो आरोना गोसोखौ गोजोन होनो दुखु दाहा बिथिङा एसेबाबो खम जायो बेफोरबायदि बिथिंखौ जों मोननो हायो दावबायनायनि गेजेरजों ओमफायो नोंथाङाबो दावबायनायनि सोमोन्दै एसे फोरमायदो
औ आंबो दावबायनायखौ जिउआव
औ
दावबायनिफ्राय जोङो गोबां गियान मोननो हायो जोंनि जायगायाव ओनसोलाव मिथियै बाथ्रा खोथाफोरखौ जोङो गुबुन जायगायाव थाङोब्ला बिसोरनि जायगानि थासारि जायगानि ओ मावनाय दांनाय गासिखौबो जोङो ओ गियान सोरजिनानै
औ
जों ओ गोजान जायगायाव बेरायहैनो हायाब्लाबो खाथि खालानिफ्रायबबो जोङो दावबायनानै गियान लानो हायो गोजान गोजान जायगायावथ साफ्रोमबो जोंनि मिडियामनि मानसिफोर हायो एसेबां गोदान जायगायावबो बेरायहैनो हाया
औ नंगौ नोंथ' ओरैनो खाथि खाला ओ जागा मिथियो नामा ओरैनो दावबायथावना?
खेबसे बुंफिननाय
नोंथाङा ओरैनो खाथि खालानि दावबायथावना जायगाफोर मिथियो नामा
औ जायगाखौ ओमफ्राय बिथिंहाय हारसिंखाय आङो माबायाव थांदों ओ सुकियाव बिथिंनि सुखि दैमा ओमफ्राय आरो भैरबकुन्द' दोङ जोंनिफ्राय बगामाथि ओमफ्राय गुवाहाटियाव सिराखानाफोराव थांबाय ओमफ्राय साइनस मिउजियामफोराव बेरायजाहैयो नायनानै गियान सोरजिनानै लानो हायो
सकियाथ' मोनसे लावखार जाग्रा थावनि ना
औ
बे जागानि बारहावाया माबायदि मिथिंगायारि बारहावा ओरैनो हाजो हाला दैमा दैसाफोर नुनो मोननाय जायोना बे जायगायाव?
औ हाजो हाला दोङो ओमफाय ओ दै दैमा दोङो बिनि दैया जोबोर साफा गोजों आरो ओमफ्राय जों लावखार ओंखाम जानो थाङोब्ला बांसिनानो दै दैलांसि थांनाय नुयो दैयाबो साफाखा बे दै जोंनो गाव लावखार ओंखाम जानो थांनायाव नांगौखिनि दैखौ बाहायनोबो हायो आरो।
औ औ ओरैनो सकिया सकिया मा आसामनि मा जायगायाव गोल्लैयो नोंथाङा बुंनो हागोन नामा खोनादोंना? सकिया मा आसामनि मा जायगायाव दङ नोंथाङा फोरमायदो एसे
ओ बेखौ बुङोबा जे आसामनि ओरैहाय ओ भुटान आरो अरुणाचल प्रदेशनि सिमाजोंहाय नांजाबना थानाय
मा मा जिल्लायाव गोलैयो सकिया?
बेयोहाय ओ बाकसाजों नांजाबना थानाय
बाकसायाव गोलैयो
बाक्सायाव माने गोलैद्राया बिनिफ्राय बाक्सानि एसे आवुटाव जों थांबोला माने गेट पास लानो गोनां जायो आरो जोंनि आसामनि बाहेराव खोनानाय बायदिबा आसामनि बाहेरावसो दोङो होननाय बायदि बिदि मोनदों आरो इखौ
भुटान सिमायाव एसे बरदार सेयार खालामो बायदि मोनदांं सकिखौ।
ए औ मायथ' थामाव गोलैयो होननानै बुंनाय खोनायासै आरो
औ औ बेनि उनाव भैरबकुन्दनिबो बाथ्रा बुंदो नोंथाङा भैरबकुन्द'नि सोमोन्दै मिथिंगायारि समायनानि सोमोन्दै एसे फोरमायदो। भैरबखुन्द' लावखार जाग्रा जायगा।
बेयाव थांफेरनाय जायाखै अब्लाबो खोनानो मोनदों आरो भैरबकुन्द'आ जोबोरैनो नायनो समायना बेयाव गोबां मानसियानो ओ गोदान बोसोरावहाय लावखार ओंखाम जानो थाङो। ओमफ्राय बेवहाय बेरायथावना जागाफोरा समायना समायना दङो नो आरो ओमफ्राय ओ दालां लु दोङो
भैरबखुन्दआ भैरब भैरबकुन्द'आ उदालगुरि जिल्लानि सिङाव गोग्लैयो ना?
औ उदालगुरि जिलला नि सिङाव गोगलैयो।
औ नोंथाङा ओरैनो ओ जागा दावबायनानै नोंथाङा ओरैनो जागा दावबायनाय समाव जेनेबा न'खरनिजों दाव-दावबायफेरबाय ना लोगोफोरजों दावबायखो?
ओं आङो न'खरनिजोंहाय दावबायफेरनाय जायाखै सिगांहाय ओ स्कुलटाइम कलेज टाइमावहाय आं बेरायहैनाय जादोंमोन लोगोफोरजों सारमोनमोनजों
ओरैनो ओ गुहाटि सिराखाना ओमफाय आरो माबायावहाय साइन्स मिउजियाम बेयाव थांबाय ओजोंहाय ओ माबायाव ओम सुकियाव थांदो ओमफ्राय भुटाना लागै थांनाय जायाखै।
नोंथाङा दावबायनाय समाव जे माबाफोर नुनो मोनो नामा लामा सामा थांनायनि गेजेरजों माबाफोर नलेजफोर मोनदांनो हायो नामा‌‌ नों? माबाफोर गियान आरजिनो जिनो हायो ना बहाबाफोर दाबसे जायगायाव जेना दावबाय थां नों बे जागा दावबाय थांनाय समाव माबाफोर जेनेबा सोलोंलांनो हायो नामा बे दावबायनायनि गेजेरजों? जेनेबा नों बहाबा सकि होननाय संकि होनो जायगायावनो थांबाय जेनेबा नों थांफेराखैमोन अब्ला नों बे थांबाय थानाय सम समाव जेनेबा बे जाया लामा थां थानाय समाव माबाफोर नुलांबाय बा पार्कफोर नुलांबाय बा कलेजफोर नुलांबाय बेफोरबायदि जायगाफोरखौ मिथिनो मोननो हायो नामा जेनेबा थांफेराखैमोन हब्ला जेनेबा
बाव थांनानै ओ गियान मोननो हायो ओमफ्राय आरो बिदि लामा थांबाय थानाय समाव हाय ओ गोसोआव लानानैहाय न'आव फैनानै खन्थाइ सोरजिफैनो मोजां मोनो। मिथिंगानि समायना बर्डफोरखौ लानानै लामाफोरखौ ला लानानै दा बिनि दैमा दैसा हा खालाखौ लानानै
औ
ओमफ्राय ओ जोंनि न'खर फांनि मानसिनोहाय सिआङो बेफोरनि ओ नुनाय थाखायबो औ
औ औ जेनम बेन जागोन थांनो थांबा बे लामाजों बिदिनो इथिं थांनो गोनां जायो बेफोरबायदि मोननोला नोङो बेफोरबायदि दङ बेफोरबायदि थासारिखौ जों गुबुननि सिगाङावबो फोरमायनो हायो आरो गावबो मिथिनानै लानो हायो आरोना।
औ हायो।
औ
औ नोंथाङा दावबायनायखौ औ मोनबेसे रोखोमनि दं होनना मोनथियो।
दावबायनायाथ' दावबायनायाथ' मोनसेल' रोखोमनि जानाय नङा।
औ
पार्टिकुलारलि जेनेबा बेखिनि रोखोमनि दावबायनाय दं होननानैबोथ' बुंनो हाला बे दावबाय होनोब्ला जों फरायसालि कलेजफोरनिफ्राय जेनेबा गोदान बोसोर समाव दावबायो। लोगोसेनो जोङो जेनेबा गामिनिफोर ज' ज' जेनेबा सेंग्रा सिख्ला लोगो ला-जानानैबो जों दावबायनायखौ नुनो मोनो। लोगोसेनो जेनेबा माबाफोर फोरबोफोर जायोब्ला जोङो रंजा बाजा ज' ज' माबा दावबायनो थाङो सानै साथाम लोगोजों लोगोसे ज जेनेबा बिदिनो बे दावबायनायखौबो नुनो मोना आरो बे पारटिकुलार रोखोमथ जेनबा बे बेखिनि दावबायनाय दङ बेखिनि दावबायनाय रोखोम दङ होननानैबो आं दं बुंनो हागोन बेखौ सानाखै आरोना
औ
नोंथाङा बुंनो हागोन नामा दावबायनाय दा बेफोरबायदि एसेबां रोखोमनि दङ होननानै
दावबायनायफोरनि उम
ओनसोलारि दावबायनाय नुनो मोनो ओमफाय आरो मुलुगनाङारि दावबायनायखौबो मोनथियो मुलुगनाङारि दावबायनाय होनोब्ला ओ गुबुन गुबुन हादोरावहाय दावबायहैनायखौ नुनो मोनो ओमफ्राय गुबुन गुबुन जोंनि हादोराव मोनथि बाथ्राफोरखौहाय गुबुन हादोराव थांनानो जों गियान सोरजिना लानो
औ औ
बे ओनसोलारि दावबायनायखौ सिगाङावहाय सावरायखाबोबाय
जों ओमबा दा दोनथ'नोसै ना?
औ दे ओम